हेल'?
औ नोंथां।
अ नोंथां, खुलुमबाय नोंथां।
नोंथां खुलुमबाय।
अ ओ दिनै आङो मोनसे टपिकखौ लानानै ओ नोंथांजों सावरायलायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन जुदि नोंथाङा सम दङब्ला। एसे सावरायनो थाखाय दङ दा आदा दिनै आङो अ सम दङ आदसा बां दिनै जोंनि आ बर'नि जिखिनि जानाय लोंनाय बा मैगं दा बेफोरनि सायाव आं एसे सावरायलायनो होननानै खालाम फनखौ खालामनाय जादों आरो। मोजां सावरायलायनो होननानै। दिनै अ गुबि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जोंनि बर'नि ओंख्रि बा अनदला ओंख्रि नारजि अ नारजि ओंख्रि बिदिनो बायदि बायदि जिखिनि ओंख्रिफोर दङ। बेफोरनि सायाव एसे एसे फोरमायनो हागोन। गोन नामा आं एसे मिथिनो लुबैदों।
बे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोबाथ' जोंनिया गुबैयै औ गुबैयै अनला खारैयानो जायो नङा होमबा नोंथां अनला खारैजोंहाय आ दाउ बेदर। आरो बिदिनो सबायजों साम' बा अमा। औ बिदिनो नारजिजों अमा
मा
बेफोरनो आरोना नोंथां ओ
आतसा बि नैबे अ अनला ओंख्रि जि माने जोंनि बर'नि दोरोङारि अनला ओंख्रि दा बेखौ बोरै बोरै रै बानायनाय बा संनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां नोंथाङा बुंबाय जेब्ला ओ आंथ' संफेराखै आरोना दिनै दिनैसिम आं सं फेरनो मोनाखै थेवब्लाबो आङो माबोरै हाय ओ गुबुननि संनायखौहाय जेरैहाय नुदों। आं बिदिनो फोरमायना होनोसै आरोना जा मा मिथिगौ औ बिदिब्ला औ अनलाजों दाउजों आरोना नोंथां औ गिबियावनो जोङो अनला खारै संनो थाखाय जोंनो ओ गिबि यावनो माइ माइरंखौ ना मा होनो अन गुन्दै नांगोन जोंनो ना नोंथां औ अन गुन्दै खौहाय जोङो बानायगोन माइरं निफ्राय बानायो। जोङो बे माइरं खौहाय जोङो ओ सोमनानै दोनो आरो। दसे गोबाव खावसे घन्टासो सोमनानै दोनो। गुरै जागोन बेखौहाय जोङो देनाय जायो दिंखि एबा उआल हाय जोङो देनाय जायो आरोना नोंथां। औ।
आ बेनि उनाव हाय बेखौ देना आ देखां लानानै अन गुन्दै खालाम बाय जेन'बा। न औ औ।
बिदिनो अन गुन्दै खालामना लानानै हाय ओ दाउजों संगोन नालाय नोंथां बेखौ ओ दाउ जुदि न'नि दाउखौ संगोन बाथाय न' दाउखौ बुथारबाय बुथारनानै बिदिनो सावनानै हाय बेदर बानायनानै लाबाय आरोना औ नंगौ औ बिदिनो ओ बेदर बानायनानै लानानै हाय गिबियावनो ओ बे बेदरखौ हाय सार सं संगोन नालाय नोंथां सारायाव हाय जोङो थाव एसे होनानै हाय खौसे होनानै हाय औ बेवहाय जानांगौ बानलु पियास बेफोरखौ होनानै हाय बेयाव बेदरखौ होनाय जायो आरो बेदरखौ होनानै हाय बेयाव औ हालदै बिदिनो जा मस्ला मस्लि होनो बेखौ हाय होना लानाय जायो आरो।
औ औ।
होनानैहाय बेयाव बेखौ एरनानै होनाय जायो आरो दसे गोबाव खोबनानै दोननाय जायो बिनि उनावहाय खोब दोननानै दै होनाय जायो आरोना नोंथां औ दै दै होनानै दसे गोबाव दोननाय जायो आरो ना दै होननानै दोन दोनोब्लाथाय ओ गोबाव सम दोननायनि उनाव बियो ओ गोदौवो आरो ना
दङ
औ जेब्ला बियो गोदौगोन अब्लानिया बै देनानै लानाय अन गुन्दैखौहाय
उम उम उम उम उम नोंथां बे गोदौनाय दैयाव बे अन गुदैखौहाय होब्लानो मा होनो होनायनि उनाव
औ होनायनि उनावहाय जोङो खारैखौ होनांगौ आरो ना खारै औ खारै
बेनि उनावहाय जोङो खारैखौ होनांगौ आरो अ बिदिनो खारै होनानैहाय बिदिनो खोबना दोननानै गोबाव सम खोबना दोननांगौ बेनि उनावहाय बिदिनो अनला अनला खारैनि महर ला
महर लालाङो औ औ औ औ आदसा बांद्राय माने ओ जेब्ला जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेखौ संनायाव होमबा बांद्राय बेबायदि माबा माबा गैसोआ आरोना आतसा बेबायदि सङोब्लानो जेब्ला अनला ओंख्रिया अनला ओंख्रिनि महर लाबाय आरो बे खौ जोङो जाजानो हानाय अबस्थायाव फैबाय आरो नङा होमबा आदसा नैबे जोंनि जि दोरोङारि ओं ओंख्रि नारजि ओंख्रिखौ नोंथाङा मा माबायदि सङो बेखौ एसे मिथिगोन नामा एसे फोरमायनो हागोन नामा एसे मिथिनो सानदोंमोन आं
औ आङो बेखौहाय आङो संनायखौबो नुफेराखै दिनैसिम नोंथां आंबो संफेराखै आरोना ओ जुदि नोंथाङा औ नोंथाङा जुदि संफेरबाय नामा बेखौ खौ
आंथ' ओरै संथेरनो माने संफेराखै थेवब्लाबो आंनि जि मोनसे नुनाय एसे ओ फोरमायनो हागोन बायदि मोनो माने जि नारजि ओंख्रि जाय नारजिखो जोङो बे आ फाथोजों फोनाय जायो नालाय
औ नोंगौ
थो फोनायनिफ्राय जेब्ला फाथोआ एसे गिदिर जाजोबो गिदिर जायोब्ला देरो बे खौ जोङो मा खालामो दाननो बे फाथोखौ गिदिर गिदिर जाबा दानो दाननानै ओ एसे जायगायाव जाबनानै दोननाय जायो बै फाथोखौ लाबोनानै फाथो बिलाइ गोनां गोनांखो जों जाबनानै दोनसै आरो जेब्ला बे फाथो बिलाइआ सिरिगोन जाबना साननै सनथामनि उनावहाय बे बिलाइखौ जोङो आराम से जमा खालामनानै ओ सानदुंआव फोरनाय जायो आरो बेखौ बै ओ बै फाथो बिलाइ खौ रानजासिम जों फोरानगोन फोराननानै जेब्ला बियो गोरान जागोन गोरान जायोब्ला बियो माना गोरानथार जायोब्लानो बे मोनसे ओ मा ओनना बुंगोन बेखो ओ जेब्ला नारजि बा फाथोनि जि मोन से माबा महर लानाय थाबाय बिखौ जेब्ला बिखो जोङो नार जि ओंख्रि संगोन जेब्ला जि बे नार्जिखो नारजि महर जाबाय बियो रा-रानबाय नालाय नारजिनि महराव थाबाय गोरान
आरो बेखौहाय औ आरो बेखौहाय गोरलैयाव फाथो होनना बुङो ना
गोरलैयाव बेखौ फाथो-फाथो ओम्बा फाथो मैगं होनना बुंगोन आरो बे गोरलै समाव जों-जों जेब्ला बेखौ खानानै लाबगोन संगोन फा थो होनना बुंगोन आरो बेखौ
औ नोंगौ आरो बेनि बिलाइआ रानबानो बेखौ नार्जि बुङो आरो ना
बि बिलाइ गोराया जेब्ला जों बिखौ जमा खालामनानै फोराननानै दोनगोन आ फोरानना दोनोब्ला बेखौ जेब्ला जों मोनसे जायगायाव आरामै जमा खामनानै दोनोन बेखौ नारजि होनना बुंसिगोन आरो बेखौ ओमाना। बेखौ नारजि होनना बुंगोन आरो जेब्ला बिखौ जों बे नारजिखौ ओं ख्रि संगोन अब्ला नारजि ओंख्रि होनना बुंसिगोन आरो बिखौ। आगदा दीप औ बेबादि जागोन ओ बेनिफ्रायनो ओ मा जाबाय जेब्ला बै नारजिखौ जोङो खारदैसो संखायो नालाय बेखौ नारजिखौ खार दिस संङोब्ला ओ-ओ बेखौ एसे मोजाङै सुग्रुनानै लानांगौ बा सोमहाबना दोननांगौ आरो बेखौ दसे सम बे नारजिखौ लाबोबाय सोमहाबना दोनबाय बिखि मोजाङै सिग्लि-सिग्लि सुनानै बेखौ गुरै खालामना लाबाय आरो बेनि जि माने देन्थाफोर थायो बेखौ गारनांगौ गारनायनि उनावहाय ओ सुनानै मोजां साफा खालामना लाबाय बेखौबो बै अनदलाफोरनि बायदि दै गुदुङाव होबाय बिनि उनावहाय बेखौ आरोबाव बे खारै होनानै गोदौ ग्लब-ग्लब माने बे खौ गोदौबाय थानो होनांगोन आरो बे नारजि बिलाइआ गेब्लेेजासिम बेखौ गोदौबाय थानो होनांगोन आरो बेहायनो जों खारदै संख्रि बानलु जि नांगौ बेहाय होनांगोन आरो दा बेबायदि होनानै जेब्ला जों संबाय थागोन बे खौ फुदुंबाय थागोन गोदौ होबाय थागोन अब्ला बेयो गेब्लेबाय थागोन गेब्लेबायथा-गेब्लेलांजोबबानो बियो लास्टआवहाय नारजि ओंख्रिनि महर लालाङो आरो बेहाय जोङो माबा जुदि बेदरफोर होफानो गोसो जाब्ला जों आवगायाव बेखौ बेयाव थुमनानै बा एवफ्रामनानै लाग्रो-लाग्रोनांगौ जायो आरो। दाउ बेदर अमा बेदर बायदिसिनाफोरखौ एवग्रनानै ला लाग्रोनानै बेनि उनावहाय बै दै गुदुङावनो बेखौ समान समानै होफानाय जायो। दा बेबायदि खालाम आरो बांद्राय जुदि नारजि या गेब्लेयाबा जों बेखौ मा खालामानाय जायो बेदर होयै सिगाङावनो बे नारजिखौ जोङो सागं सागं होननानै बुंनाय जायो जोङो जायखौ माने मैगं साग्रा सागं बे बे सागंजों सानानै होनाय जायो आरो अब्लाना बे नारजिया गेब्लेयो। बेनि उनावहायनो ओ गेब्लेनोखांनायनि उनावहाय जेब्ला बे बेदरफोरखौ एवफाबनानै लानाय जादों बेखौ होबाय बेनि उनावहाय मोनजासिम बेखौ फुदुंबाय थाबाय बा गोदौ होबाय थाबाय बिनि उनाव हायनो बे नारजि ओंख्रिनि महराव बियो सोलायबाय बिनि उनावहायनो जोबोद जे बेखौ नारजि ओंख्रि होनानै जानो हानाय जाबाय आरो। दा बेबायदि होननानै आं हयथ मोनथियो बे नारजि ओंख्रिनि जि सांनायनि आदब बा खायदा बेखौ बेखिनि आरो गुबुन गुबुन मा आ सुबुंया गुबुन गुबुन खायदाजोंबो आदबजोंबो संनाय जायो बेखौ। जेनेबा आ नारजि ओ ओजोंहाय नारजि दोलोबो बुंनाय जायो नारजि ओंख्रिबो दंङ ओमफाय आरो मोनसे आह माबा होनना बुंबावोमोन बेखौ नारजि मा होनना बुंङोमोन बेबायदि आरो नारजि मुरायनाय होनबो होनना बुंङो आरो नारजि मुरायनाय दा आलदा आलदा दंङ।
औ आरो नोंथां
औ नोंथां।
ओ नारजिखौहाय आंङो खोनानो मोनदों आरोना नारजिखौहाय गो ओ बिदिनो बानलु सुं ख्रि होनानै गोथांङै संङालासिनो गोथांङै जायो जायो आरो नंगौना नंङा आंबो नुफेराखै आरो मोनजाफेराखैबो आरोना।
बियो नंगौ बेखौथ' बेखौथ' जोंहा न'खरावनो जाबाय थायोमोन। सानसोब बै नारजिखौ दहाय बुंनाय बायदिसो सोमहाबना दोननांगौ बेखौ।
औ नंगौ।
नानै जेब्ला बेखौ बोखांगोन ना एसे गुरै जागोन बेनि उनावहाय बिनि देन्थाफोरखौ गारनांगौ फाथो बिलाइयाव जैथेथ देना थायोमोन नालाय बे देनथा खौ गारबाय गारनायनि उनाव बेखौ गुरै जाबायना बेखौ एसे आखाइजों ओरैनो नाफ्लेबाय आरो औ आखाइजों ना सेबाय लगायबाय बिनि उनाव थाव गोथां संख्रि बानलु ओ पियास बायदि बाय दि होनानै बेखौ ओ एसे मिक्स खालामनानै ओ माबायोब्लानो बिहय थु जाजानाय जाहैबाय आरो बियो बेखौनो नारजि मुरायनायबो होननानै बुंनाय जायो आरो जोंङो।
औ माबायदि जायो?
जानो गोथाव जायो गोखा एसे खम जायो सुगार खानाय जायोनालाय आरो जों सोमहाबाना दोननानै सोमहाबना दोननानै ओ बेखौ सुनाय जायो एसे सिग्लिनानै आरो एसे गोरायै अब्लानो बिनि गोखाया खारजोबो बेहाय थाव गोथां संख्रि बानलु- पियास बायदि बायदि जि मोनसे नोंनि गोथाङै जाजायो बेखौ होजायो आरो लगायनानै। बानलु गोथां होबा साबसिन- जायो जानो बेहाय
औ
बानलु गोथाङाबो जायो। दा होमबा नोंथां जोंनि जिखिनि सावरायायनो गोनां बेखिनियावनो दो सै नामा दिनै?
औ दे जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ दे बिदिब्ला